खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ आ नोंथांखौ हल खालामनायनि जाहोनानो जादों। ओ बर'नि फाथो आ नि सोमोन्दै ओ सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो बर'नि फाथो हाबानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां। औ बिदिब्ला जोङो फाथो आबादखौ बोरै गायो होननानै बुङो ब्ला जोङो फाथो आबादखौ गिबियावनो जोङो माहा औ बे बायदिनो हाल एबा हालजों एबा थेक्टरजों जोङो हा खौ एउ एउग्रोनानै लानां नंङा होनबा नोंथां एउखांबायनि उना आव जोङो मा बेखौ ओ उ बिनि जा जोलै फाथो बेगर फाथो फोनोबा जो । ओङो फाथ फासावनो जोलै नांगौ । नांग्रोगोन ना बेबायदिनो जोङो जोलैखौबा हाथाय एबा गला बा नार्सारिफोरनिफ्राय जोङो लाबोनानै फोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो बेबायदिनो फैयो फोननानै जोङो मा फोखांनायनि उनाव बेबायदिनो स सप्तासे बा सप्तानैैनि उनाव बियो गयो आरो ना नोंथां फाथोआ रज'नानै बेबायदिनो गोरलै गोरलै जानानै जोङो मा एसे देरहांबाथाय जोङो बेखौ फुनानै जोङो हाथायाव मुथा मुथा खालामनानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो फाथो आबादखौ फाननानैबो गोबां बर' सुबुंफोरा जिउ खुंगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव नों गोबां ओ बेबायदिनो फाथो आबाद मावनानै गोबां बुरजा बुरजा हा हा बेबायदिनो आथिखालाव थ' गोबां ओ टेक्टर बायदि मेसिन ओंखारबाय नालाय नोंथां। बेबायदिनो जोङो गोबां जि थामजि बिघा हाखौ एवनानै मा ओ एवनानै जोङो ओ फाथो आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां जोंनि ओनसोल आव बेबायदि बिदिनो जों गोबां जि थामजि बिगा मावनानै जोङो मा बेफार फालां खालामनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो नाफाम माबा अ सरि ओ बेबायदिनो जोङो उम फाथो आबादखौ फाथो आबाद खौ ओ माबायदि ओ माबायदि जोङो बे बेफार फालांगि खालामो होनोब्ला जोङो हाथो आबादखौ जों गोजान गोजान जायगायावबो लांनानै फाननो हायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलावल' नङा बेखौ जोङो गोजान गोजान जानायाव मुथा मुथा खालामनानै लांनानै फाननो हायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो मा फाथो आबादखौ बि बेबायदिनो जोङो फाथोखौ जोङो देरोब्लाथाय जोङो फाथोनि बिलाइखौ खानानै खानानै जोङो फोराननो हायो आरोना नोंथां फार फोरानखांनायनि उनाव बियो जों बर मा नार्जि जायखौ बरनि मैगं संनो जायखौ जों जों नार्जि होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो नारजिखौ अमा बेदर जोंबो जाजायो आरो बेबायदि बिदिनो नारजि गोजा गावल' हारसिंबो जानायखौ जोङो जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो नारजिखौ जोङो मा ओ ओ बेबादि बिदिनो जोङो मानसि थैनायफोरावबो जों बाहायनाय जायो नारजिखौ आरो हाबानि बेबायदिनो मानसिनि मानसिनि कासफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां नारजि खौ अ बेबायदिनो जोङो ओम बेबायदि जों फा-फाथोनि बिलाइखौ खाखांनायनि उनाव जोङो मा फाथोनि देन्था जायखौ जों बिलाइ खाखांबा देन्था थालाङा होमबा नोंथां? औ देन्थाखौ जोङो मा ओं देन्थाखौ जोङो बेबायदिनो फुनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। औ दोनाय दोनखांनायनि उनाव जोङो मा बेखौ ओ बेदिनो मोसौ ओ मोसौनि गलियाव खानाय दिरुं बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो औ औ बेबायदिनो जोङो फाथोनिफ्राय जों गोबां उम उम गोबां बेसादफोरबो बानायायनाय जायो। जायखौ जोङो दिरुं होनना बुंनाय जायो फाथनि दि रुं फाथोनि दिरुंखौबो जोङो मा फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो फा फाथोखौ मा गोजान गोजान जायगायाव फानहैनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो जोंनि खा खाथि खालायावबो जोङो फाननानै गाव गावनि न'खर खौ सुंथाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। दों आरोना नोंथां।
नंगौ थारैनो उम फाथो आबाद होनोबाथ' उम नोंथाङा जेरै बुंबाय ओ गोबां जानाय ओ बर'फोरनि मोनसे आंगो जानाय नङा होमबा? दोरों खारि जानाय ओ बेनि ओमफ्राय जोङो जानायनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि ओ खामानियाव जोङो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां फाथोखौ जेरैहाय ओ जानायावथ' जोंहा फाथो औ गोथां बा गोरलै फाथोखौबो जों जानो हायो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां।
फोराननानैबो जोङो नारजि महरै गोबां बायदि रोखोमनि बेदरफोरजों जाजायो नङा होमबा? बेनि अनगायैबो औ फाथो आबाद बुङोब्ला जोंहा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो। फाथोनिफ्राय दिहुननो हायो मुवाफोर जेरैहाय नोंथाङा जेरै बुंबाय जोङो फाथो फाथोनि जिथु बिगुरनिफ्राय जोङो फाथो बिफांनि बिगुरनिफ्राय जोङो दिरुं नङा होमबा दिरुं सानानै दिहुननो हायो। लोगोसेनो
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा
फाथोनिफ्राय दिहुननो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां ।
खोनाबाय नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों औ बेबायदिनो जोङो फाथो आबाद मावनानैबो जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबानो औ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि फाथो फाथो आबादखौथ' गोदो गोदाय सुबुं बेबायदि गोबांबो खालामनो हायो। हायामोन नालाय नोंथां आथिखालावथ' गो जोंना ओंखारबाय गोदान टेकन'ल'जि जाय खौ जोङो गोबां औ। बेबायदिनो जोङो गोबां माखासे फाथो आबाद मावनानै जोङो बे फालांगि खालामनोबो हा हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना। बेबायदिनो रांखान्थि खामायनायखौ फाथो बोथोर आबादनिफ्रायबो जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथाङा औ। थांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फाथो आबाद मावनाय जायो नामा? नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथां
औ आं नोंथांनि सोंनायखौ खोनायासै नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा माबायदि फाथो आबादखौ जों मावनाय जायो। नोंथांमोननि ओनस ओनसोलाव माबायदि फाथो आबादखौ मावो आरो ओ गासिबो न'ख न'खरावनो फाथो आबादखौ मावो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव थ' फाथो आबाद होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव माने गोबां मावनायखौ जोङो नुवा बारा एसेबां मानि माने ओ बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोङो बे हाय ओ एसेबां मावनाय नुवा आरो। जानो हागौ माने ओ जोंनि जायगाया एसेबां साबजाथाव नङाबो जानो हागौ फाथो आबादनि थाखाय बेनिखायनो खम खम मावनाय नुयो लोगोसेनो ओ सोरबाया बांसिन बिदिनानो न'आव जानो थाखाय खालामो आरो एसे एनै माने गावसोरनि बारियाव फोनानै लायो फाथोखौ।
नगौ नोंथां नंगौ।
जानो थाखाय ओ हाथायफोरावबो एसे एनै फानहनायखौ नुयो नाथाय गोबां बिबांनि बेबादि गुबुन गुबुन जायगायाव दै थैलायनो हानाय बिदि आबाद खालामनायखौ नुवाखै आरो आङो जोंनियाव
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांनि जायगायाव ओ गोबां फाथो दिहुननाय जायो नामा?
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो दा थ' जोंनिया ओ दा दा बोथोरावथ' जों फाथो आबादखौ मावनाय जानाय नङा होमबा दाथ' जोंनिया मा दै दैज्लां बोथोर नङा होमबा फाथो आबादखौ मावनाय जाखायो बेबायदिनो ज जोंनि ओनसोलावबो गोबां फाथो आबाद मावो आरोना नोंथां बेबायदि बिदिनो। बेफार फालांगि खालामनायनि थाखाय नङाबा बो जोंनि ओनसोलाव मा गावबा गाव गाव जानो थाखाय न'आवनो जानो थाखाय जों एसे एनैखौ मावनाय मावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायायदि नो गावबा गावनि न औ नंगौ ।
बेखौथ' दैज्लाङावनो मावनाय जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ । औ नोंथां दैज्लां बो मावनाय जायो ।
बेनिफ्राय लोगोसे बेहाय ओ माबाफोर ओ जोथोन लानो गोनां दं नामा?
औ नोंथां औ बेबायदिनो जोंनाथ' फाथोखौ जोङो गोखा होननानै गोखा गोखा मोनजायो नङा होमबा नोंथां फाथोआ जोंना गोखा औ बेबायदिनो जोंना फाथोआ गोखाबा जोंनाव फाथोआव फाथो बिलाइ फोराव जोंना मा बारा एम्फौ जानो हाया आरो ना नोंथां । गोखाखा नालाय बियोनि बेनि बेनि थाखायनो बिहा उम बारा उम बेबायदिनो जोङो मुलि होनायखौ जोङो नुनो मोना आरो ना नोंथां । ओ बेलेग बेलेग ओ मैगंफोराव जोङो बेबायदिनो आबादफोराव मुलि मुलि होनांगौ जाखायो मुलि होआबा जोंना मा एम्फौ खौ जाजोबो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना मा फाथोआ काखा नालाय बेयाव मुलि होनाय जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो मोनाखै आरो ना नों
आरो नो अब्ला बे फाथो बिफाङाथ' ओ देहानि थाखाय जायोब्ला फाथोखौ जायोब्ला देहानि माबाफोर मोजां जायो नामा नोंथां?
अ' देहानि औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां सोंनाया । ओ बे फाथो मैगंखौ खौ जायोब्ला जों जोंनि देहा देहाखौ जोङो मोजांबो मोनो बे ओ बेयो मा गोखा नालाय जोंना मा बेबायदिनो । ओ जोंनि उदैयाव दा जों जानानै ओ दालनिफ्राय जोङो मा जोंनि उदैयाव मा फेलाव जायो नङा होमबा नोंथां? औ फेल' होननानै बुंनाय जायो जोंनि गोदै जानायनि थाखाय बेबायदिनो मुवा बेसादखौ जानायनि थाखाय मावदो फेलौ जायो आरोना फेलौखौ जोङो ओ बे फाथो मैगंखौ जायोब्ला मा फाथोआ लायनो फेलौखौ जोबो लायनो नोंथां गोदोनिफ्रायनो ओ गोदोनि ब आबै आबौमोनानो मोननिफ्रायनो बे सोलिखानाय बे बे नेमा आरो जोंना बे फेलौआ थैमा थै थैनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां गावबा गावनो मिथिनो मोनदों उम माने बिहा ओ गोखा नालाय नोंथां फाथ थोआ बेनिखायनो जोंनि उदैयाव थानाय फेल'आबो थैयो जाहैदों आरोना नोंथां
औ अब्ला
बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' औ औ नंगौ बे ओ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाना होबाय नङा होमबा नोंथां? नोंथां औ बिदिब्ला नों नोंथांजों फाथो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोन मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि औ बिदिब्ला ज जोंनि रायजलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ अब्ला दोनथ'लायसै दे